दों ना
औ खोनादों
औ जोबोद मोजां आंबो एबार खोनना थाबाय नोंथां
औ औ दायो नों औ खोनादोंना? खोनादोंना नोंथां?
औ
दा खोनाबायना?
औ खोनाबाय नोंथां
औ ओ नोंथांजों ओ मोनैसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय खाय नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
हेल' नोंथां
आं हेडफन होगासिनो
खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां एकदम क्लियार जाबाय दा जोंनि सावरायनो गोनां आयदायानो जाहैबाय ओ आंनो बुंदिनि नङा होमबा बर'फोरनि ओ हादान जानाय आखु बिनि सोमोन्दै सावरायदिनि
औ औ
औ दा बर'फोरा हादानखौ मानो जायोमोन बबेयाव जायोमोन बेफोरनि सोमोन्दै जों मिनथिनो गोनां आरो आथिखालाव बेफोरबायदि हादान जानाय हुदाया दंना गैला बेखौ लानानै जों सावरायगोन नोंथां जोंनि आयदाया बेनो
औ
दा नोंगौ बर'फोरा मोनसे खारलुं आखुनि हारि जेराव सहर जायो जेराव मानसि सुबुं अनजिमा रोजा जायो बे जायगायाव माने थावरिनानै थानो हाया आरो बिसोरो बेसोर जेब्लायबो खुला जायगा बेफोराव मोजां मोनो बर'फोरा आरो मिथिंगाजों गोरोबनानै थानो मोजां मोनो गोरोबनानै माने आ मिथिंगायाव माने माखासे उदां जायगायाव थानो मोजां मोनो दा गोरोबनानै होनोब्ला जोंहा एसे बारगा बुंनानै लानाय जागोन दा जोंङो मिथिंगाजों गोरोबनाय होनोबाथ' जों मिथिंगाखौ खहाबो खालामो आरो मिथिंगाखौ जों दाननानै दंफां लाइफां दाननानै जेराव हाग्रा ओनसोल बेबायदि ओनसोलाव थानाय जिब जुनारफोरखौबो जों बुथारनानै जानायखौ नुनो मोनो नालाय दा बेहाय गोरोबनाय होनब्लाबो जोंहा एसे असुबिदाबो मोनो आरो खिन्थु मिथिंगायाव थानो मोजां मोनो आरो बिसोरो। दा बेनिखायनो जेराव जों खोनानो मोनो जेरावनो सहर जायो बेखौ नागारनानै बेनि जायगाखौ फाननानै गुबुन मोनसे जे जायगायाव गोदान जायगा आरो जेबो माने आबादनि थाखाय जोबोद समाय मोजां जायगा बेफोरखौ सायख'नानै जोंनि बर'फ्रा ओ हादानखौ जानायखौ नुनो मोनोमोन आरो नोंथां। आरो जों मोननो हाबावो ओ जेब्ला न'खराव बिदा फंबाय बुरजा थायो बैबायदि न'खराव माखासे ओ हा बु खौ जोंङो राननानै एसे खमल' मोनोब्ला आबाद मावनायाव थोआ जानायलाय बेनिखायनो जोंङो हादानखौ जानायखौ नुनो मोनो नोंथां।
लानानै दुब्लि खारैयो होबानो
खोनादों ना?
औ-औ खोनादों
औ दा बेवबो जों नुनो मोनो हादान जानायनि खारनखौ। दा हादाना ओरैबायदि मोनसे जायगा जे जायगायाव जोंङो जेबो सुबिदाखौ मोननो हाया बेहाय जों खालि थांनानै ओ न' फिसा फिसा लुहैनाय जायो दा थांबाय न' लुहैबाय आरो ओ मा आबाद बोथोरनि मावजायो बेखौ मावो गाहायै जों बेसर बेसर थारुन ओमफ्राय एसे ओ जेब्ला हाग्राया बायो फाथो जुखाम बेफोरबायदिखौ जों मावनायखौ नुयो आरो नोंथां हादानाव उनावसो लासैनो जेब्ला दैफोरनि बेब'स्थाखौ खालामनानै लानो हायो दंग' जावनानै रायजोयै दंग' जावनानै अब्लासो ओ लासै लासै माइ गायनाय नुनो मोनो सिगां समावथ' जोंहा माइ माइ आबादखौ मावदोंमोनब्लाबो माखासे जों बै बायदि दंग' खालामनानै लानो हायियाव आसु माइखौ बांसिनै मावनाय जायोमोन आरो खरमा माइ बेफोरबायदि आबादखौ मावनाय जायोमोन आरो नोंथां।
औ
औ दा बर'फोरा ओ खारलुं नालाय दा जे जायगायाव जोंहा माखासे ओ सुबुं अनजिमा रोजा थानाय बेबायदि जायगायाव जों सुबिदा मोनो जेरै ओं हस्पिटालनि सुबिदा
ओमफ्राय थांलाय फैलाय हान्था मेलानि सुबिदा फरायसालिनि सुबिदा लोंनो थाखाय दैनि जगायनाय बेफोरनि सुबिदा बेफोरखौ मोननो हायो आरो जों एसे सुबुं अनजिमा रोजा थानाय गोजाम जायगायाव। नाथाय हादानावबा बेफोरनि जेबो सु सुबिदाखौनो मोनहैनो हाया जेब्ला हादान जाहैगोन बे सुबुङा बिसोरो दैमानि फुंखानि निजोरानि दैफोरखौ लोंनो गोनां जायो लायनानै हाग्रा गेजेराव थांनानै दा बेफोरावबो जों माब्लाबा खोनानो मोनो आथिखालावबो जोंनि बर'फोरा स्टेबोल मोनसे जायगायाव थानानै सोलिनो गोब्राब जादों। बेनिखायनो आथिखालाव जोंनि ओरै माखासे सिखोन आजार हाग्राफोरनि साखाथि फाखाथि थानाय ओनसोलफोराव जेरै सरलपाराफोरबायायदि जायगाफोराव थांनानै दासिमबो हादान जानाय ओ दुखुवा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ औ।
औ दा बेनो दा जोङो बेखौ माखासे सोलोंथाइनि गेजेरजों बेखौ जों फोजोबस्रांनो हागोन। आरो बेबायदिनो हाग्रा हाग्रा थायोबाबो जोंहा सोलोंथाइनि आंखालखौ नुनो मोनो जे जायगायाव जोङो मोनसे फरायसालि मोजां थाया मोनसे मोजां आबहावा थानो मोना। बांसिनै हादान जानाय सुबुंफोरा जोङो जौ जौवारि बाहायनाय निसा बाहायनाय बेफोरखौ नुनो मोनो। सहरावबो बाहायो खिन्थु नोंसोरो खामानि मावनानै मेंगा होनो थाखाय जौआरिखौ बाहायसै उनाव फिसाफोरखौबो फोरोंनायनि गोसो होनाय खमखौ नुबाय आरो। दा उनाव बिसोरबो बे फिसाफ्राबो सोलोंथाइखौ लानो हायियाव फिन बिसोरनि न'खराव बेबायदिनो मा जायो बिफा जेरै फिसा बे बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ
औ दा ओंखायनो जोङो गाहायै ओ सोलोंथाइखौ फकास खालामनांगोन सोलोंथाइखौ जुदि जों फकास खालामनानै जुदि समाजाव बयबो सोलोंथाइ मोनो अब्ला बेनिफ्राय‌ जों उदां जागोन बेखौ आं सानो आरो। दा नोंथाङाबो नोंथांनि मोन्दांथिजों बर'फोरनि हादान जानाय हुदा बिनि बागै सुंद'यै फोरमायनो हागोन।
औ हागोन नोंथां। औ बिदिनो जोङो बर'फोरखौहाय हादान सिफायनानै बिदिनो हाग्रा बंग्रा थानाय जायगाफोरखौहाय सिफायनानै न' लुनानै थाहैनायखौहाय जोङो नुनो मोनो।
औ
ओ जोङो बिदिनो जाय सुबुङाहाय बांसिनै हादानखौ एबायदि बे हाग्रा बंग्राखौहाय बांसिनै सिफायनानै लानो हागोन बेहानो बांसिन बुरजा हा मोनो बेबायदिनो ओ गावबा गाव ओ हादान सिफायनानै लानानै थाहैनायखौहाय जों नुनो मोनो आरो बेयावहाय बिथांमोनहा गोबां रोखोमनि आबादफोर मावनानै जायो आरो। बे हादान जायगाफोरावहाय जोङो खोनानो मोन्दों गोबां बिदिनो जा आबाद मावो बेनो मोजाङै जायो होननानै। बिदिनो जोङो गयफोरनि ओ आबादफोरखौहाय गयनि बागान गाम्बारि दंफां बायदि दंफांफोरनि बागानफोरबो बानायनानैहाय जोङो ओ जिउ खुंनायखौहाय जों नुनो मोनो हादान जायगाफोराव ओ बिदिनो ओ बे हादान सिफायनानैहाय थाहैनायाव ओ बिथांमोनहा गोबां ओ मुलाम्फाबो जादों ओ बिदिनो गोबां ओ गय बागानफोरनिफ्राय बायदि आबादफोर मावनानैबो बिथांमोनहा गोबां रांबो खामायनो हादों। फारसेथिंहाय बिथांमोननि ओ सोलोंथाइ बायदिफोरावहाय ओ उन जानानै थानायखौबो जोङो नुनो मोनदों आरो फारसेथिं खहाबो जादों आरो ओ बिसोरनि थाखायब्ला गोबां ओ मुलाम्फा जादों होननानै ओ साननानै लायो गावसोरहा नाथाय गाव गावनि गथ'फोरखौहाय ओ सोलोंथाइ बायदि होनायाव बिथांमोनहा उन जानानै थादों आरो ओ बिथांमोना बे ओ जिब-जुनारफोर थानाय जायगा बे हादानफोरखौ सिफायनानैहाय थानायाव ओ गावसोरहाबो औ खहा जादों मानो होनोब्ला आ-आथिखालाव बे गामि ओनसोलफोरावथ' ओ बे हाग्रा बंग्रानि जि जिब-जुनारफोरा थानो जायगा गैयिलाय जोंनि गामि ओनसोलफोराव हाबफैनायखौ जोङो नुनो मोनसै ओ बायदि ओ गोबां मैदेरफोरा जोंनि ओ ओनसोलफोराव हाबहैनानै जेब्ला माइ ओंखार जेननाय सम बै समफोराव जोंनि गामिफोरावहाय ओ हाबफैनानै हाय जोंनि आबादफोरखौ खहा खहा खालामलांनायखौहाय जोङो नुनो मोनसै आरो आथिखालाव गोबां बिदिनो गामि लायो गामि ओ मैदेरफोरा गोबां हाबफैयो आरो जोंनि ओनसोलथिं जायबो हाबफैनानैहाय ओ आबादफोरखौ खहा खालामलाङो ओ बिदिनो बे हादान सिफायनानै न' लुनानै जिब-जुनारफोरखौ थानो जायगा गैयि खालामनायनि जाहोनावनो जादों होननानै जोङो सानजायो। ओ बे बायदि ओ बे बायददिनो हादान ओनसोलावबो बे हादान लुनानै थानाय जायगाफोरावबो ओ खायफा बिदिनो जिब-जुनारफोराहाय ओ बिदिनो गोबां जोङो बुथार खालाम उदखार खालामनायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो न' सिफायनाय बायदि ओ न' सिफाय जानाय औ आबादफोरखौबो न' बांफो खौबो सिफाय लांनायफोरखौहाय जोङो ओ खोनानो मोनो आरो एबा नुनोबो मोनो औ
नोंगौ दा बेफोर गासिबो जोंनि ओ जाय हाग्रा ओनसोल बे बे सिफायनायनि जाहोनावनो जों बेसोरजों फिनजथायाइखौ खालामजानाय गोनां जायो नङा होमबा जुदि बर' फोरा गोदोनिफ्रायनो गामि गोजामाव थाखानायाव जुदि थाबाय थायोब्ला बेफोरबायदि ओ मोगा-मोगि जानांनाय नङामोन जों साननो हायो। जेराव गा-गामि गोजामफोराव जेरै बेफोर बायदि जिब-जुनारा फैया आरो फैनो थाखाय बिस्रा गोजान खाबु जाया आरोना
औ औ
औ अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय
औ
औ बेबायदिनो जों फिन मोजां आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांखौ लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय।
औ दे
दे बिदिब्ला गोजोन्थों
औ